औ खुलुम
खुलुमबाय नोंथां
ए ओ नोंथाङा फ्रि दङबा आबादनि सायाव रायजलायनो हागोन नामा
औ रायलाय जायो दा नोंथांमोन जा मा मा आबाद मावगासिनो दं खोनथाना होदो
ओ जोंनि जिथ' गुबै आबाद होनोबा माइ आबादजोंनो मावनाय जायो बेनि उनाव बेसर आबाद बेनि उनाव जेनेबा ओ बेफोरनि अनगायैबो ओ न'खराव जेनेबा जानो थाखाय ओ जानो थाखाय जेनेबा मैगं थाइगंनि आबाद फोरखौ मावनाय जायो आरोना जेनेबा ओ लाइ लाफा बेसर लाइ लाफा बेनि उनाव आरो जेनेबा जिंखा आलु बेफोरनि बेफोर आबाद ओ बेफोर आबादफोरखौ माने मावनाय जायो आरोना नोंथां मोननि थिं मा मा आबाद मावनाय जायो जेनेबा
ओ जोंथिंबो इदिनो पथल जिंखा फल जोगोनार ओमफ्राय खुमब्रा माइ आबाद दा नोंथांमोन थिं मा मा माइ आबाद मावो माने मा मा हारिनि माइ आबाद मावो?
ओ जोंनिखौनथ' जेनेबा दैज्लां आवल'मावनाय जायो गैया बाद बिनि बेनि अनगायैथ'
माने मा मा? जोरबा बायसमुथि बाहाद
अ अ बासमति बाद बेनि उनाव रन्जिद बे दाथ' गोबां गोदान गोदान ओंखारबाय ना ओ बास सनालि आइ आयजों नामा होनो? बेफोरखौ गायनाय जायो आरोना।
औ
नोंथांमोननिथिं मा मा मा आबाद मावनाय जायो?
जों थिं माने माइखौ आरो ना जोंहा माने बाहादुर गायगासिनो दंदा।
औ औ औ
उम बाहादुर माइ गायदों।
अ
ओमफ्राय बाहादुर बायसमुथिबो एसे गायदो आरो ना आथा आथा गायदो आरो ना।
औ औ
दा नोंथाङा न'खराव माइ गायोना गाया?
आङो गायो औ औ गायो जोंहा माबा आइ जं गायो।
आइजं
औ
माबादि जानो माबादि बे माइरंआ? माने
ओ मोजांखौनो नाङो।
मोजांमोनना?
औ औ
आसा ओमफ्राय आरो गुबुन मा मा दैज्लां बोथोरनि मा मा आबाद मावनाय जायो?
दैज्लां बोथोरनिथ' जेनेबा माइ आबादनि अनगायै जेनेबा लेस्रा भिन्दि इनि उनाव अ जेनेबा दाथ' खुमब्राबो मोननाय जायोना खला इनि उनाव जिका आरो थाइ थाइबें बेफोरनि आबादखौ मावनाय जायो आरो।
नोंथांनि न'आव मावोना मावा?
मावो जोंनिथि मावो न'आव जिखा बेनि उनाव लेस्रा बेफोरखौ मावनाय जायो आरो ना नोंथांमोन नों माने नों नोंथांलाहा मा मा मावनाय जायो?
जोंहाथ' माने लेस्रा माने न'आव ओ फालांगि खालामनो थाखाय माबानाय जाया आरो न'आवनो जानो ओम आन्था लेस्रा ओम लेस्रा भिन्दि
औ
आरो ओमफ्राय मा दोङो आमफ्राय? पटल माने न' आवनो गा जानो होननानै एसे एसेल' गायना लानाय जादों आरो
अ अ
दाथ' आं न'आवबो गैया नालाय मोनजानाय नङा आं दा
अ अ अ माने ओ न'आवनो गायना लाबा मोजां आरोना जा फान्नायखौ माने गोबां। मुलिफोर होनाय जायो थाखाय। उफाय माने जोंनि देहाफोराबो खहा जायो।
औ। बेमार आजार जायो आरो ना? उम दाथ माने बिदि अ अर्गेनिक माबा आबाद मावनाय जाया आरो ना बांसिन। बिसिनानो रासायनिक केमिकेल माबा जुनाय जायो। ओंखायनो बेमार आजाराबो जायो नालाय।
औ औ गोदोखौ माने जेन'बा बखंबारानिफ्राय मोननाय मुवा बेसादफोर जायोमोन नालाय, बेनिखायनो गोबां मानोे बेमार आजार जारानायखौ नुनो मोन आरो। नाथाय। आथिखालाव गोबां बेमार आजार जानायखौ नुनो मोननाय जायो आरोना।
औ ओमफ्राय माइ गायगोन ना गाया नोंथाङा?
आङो गाया। मान रग गायनाय बेनो गाया। आरो रोंगौदोंंनायाया बिनिफ्राय गाया।
माने न गायो गाय बाबो बिदि माने आङो ओंखाम संनो थालांनाय जायो आरोना।
ए।
बि बांसिनानो खामला लगायो।
नआवबो गायनाय जाया आर ना।
माने नआव गायो गायनाया थेवबोा आं माने ओंखाम संनोसो थालांनाय जायो। यम नां गाय आरोना।
ओमफ्राय बेसेबां मोनो माने सानसेयाव बेसेबां मोनो नोंसोरनि?
अ जोंनाथ अ। औौ नोंथांमोननिथिंलाय?
बाजौमोन नामा? सानसेयावनो।
औ औ जोंना सानसेनि बाजौ।
ए जोंथिं बिराद खमलै माने आंनि गोसथोना आरोना दा माइ गायनो थांदों।
औ।
दा देरसलसो मोनो देरस
ए निसिना माने‌ अ
देरस माने सानसे नङा आधा आधा बेला सातथानिफ्राय सातथानिफ्राय। बार'था ला
औ औ माने खोनानो मोनदों माने गुबुन गुबुन जायगाथिं माने जेनेबा मा होनो फुंनिफ्राय माने सानजौ फुंलासल मावो जोंना माने बेलासे लासे गायो आरो ना बेनिखाय माने फैसायो हरबाय
मा मादि मादि गायो होनदों नोंसिना
अ जोंनिया माने नौथासेोनिफ्राय जेनेबा सान हाबजासिमालासिनो गायो आरो अ सारिता पासतालासे औ जेब्लाो माने मोनाया अब्ला जों गायो
ओ होमबा मोजाङानो नोंसिनि जा पास्स' मोनखायो होमबा
औ औ
जों दा माने आलि दानबाबो सारिस' ल'सो मोनो आरोना
ए ए जोंनिया औ जोंना बे आलि दाननायाबो गोबाङा इसिनि बे एखेयानो जायो।
आ पास पास्स आनो आरो ना
औ मालाबा मानो माने ओ सारि पास्स'बो हैयो आरोना
ए ओमफ्राय हालखौ मादो एवनाय जायो ट्रेक्टरजोंना ना नांगोलजों एवो दाबो
अ गोदो जेनेबा नांगोलजों एवनाय जायो मोसौ जेनेबा मोसौ मोसौजो हेवनाय जायोमोन आथिखालाव माने बांसिनानो ट्रेक्टरजों हेवनाय जायो आरो ना
ए जोंनि थिंथ' माने टेक्टरजोंबो एवो होमबाबो दा जोहाना मो सौ दङो नालाय खोनसे एवगारना लाना य जायो आरो ना गिबि गिबि हालेवग्रोना लानाय जायो गिबियावनो गिबि हालेवनो नांगोलजोंनो एवनाय जायो
औ बिनिफाय नोंथांमोननिथिं औ औ दे बुंलाय
टेक्टरजों खन्नै एवो ओमफ्राय खनसे ओ फार्स्टावनो गिबियावनो नांगोलजों एवबाय ओमफ्राय टेकटरजो एवबाय ओमफ्राय गायनोसै समायाव माने हाखौ मोजाङै मोनहोनो थाखाय खनसे एवबावनाय जायो आरो ना
अ अ माने ओ बे माने ओ माइ आबाद मावनायाव नोंसोरनाव सावरि जानाय खान्थि दङ' नामा?
औ सावरि जानाय खान्थि दङ'। माने माइखो ओ गायखांजोबनायनि नि उनाव आरोना दा जाय जाय माने माइ गायनो थांदोंमोन बा माइ गायदोंमोन बिसोरखौ लिंफानानै माने बिदिनो सावरि जानाय जायो आरो। दास नोंथांमोनिजाबा सावरि जानाय जायो दा?
अ जोंना गोदोसो जायोमोन दाना बेफोर खान्थिया गैला गोमालांजोबबाय।
ए।
गासैबो ज' ज' माने बै न'खर न'खरखौ माने ओ गोदोथ' जेनेबा ओ सोरनाबा जेनेबा माइ गायगोन ना बे माइ गायोब्ला गासैखौबो खबर होयोमोन खबर होनायनि उनाव माने गासै गासैबो ज' थांनानै माने गायनानै हैयोमोन आरोना।
उम उम उम। सावरि जानाया माने जोंनिया दानिया ओ फैसा होनानै आरोना।
जोंनाथ' फैसायानो जाथो ओ।
अ फैसा होबाबो माने सावरि जानो लिङो आरोना। दानिया माने ओरैनो गो-गोदो गोदाय थ' माने सावरि जानाया माने ओ जाहा फैसा होननानै गायबाय गायनानै आद्रा थाबाय एसे इसे आद्रा थानायखो माने ओरैनो गायना थांबासो जाहोनायमोन आरोना जोंनिजा। गायना होबा सो जायमोन माने
औ औ।
बिदिनो हांसो ओमफ्राय माइ गायनायाव खाम होगोना होया नोंथांमोननिया?
जोंना होयो फुङाव खेबसे बेनि उनाव ओ सानजौफुआव खेबसे इनिफ्राय आरो ए साबो होनाय जायो।
उम जोंजाफोन सेल'होयोमोन। माने दाना ओंखाम होला आरोना। दा आथा माने आ ओ खावसे बेलाल'सो गायनाय जायोना माइखो बुरजा मानसि लिंनानै औ डाइरेक्ट न'आव थांना जाहैबाय गैला आरो
एह
उम सिगांओ सिगां सानसे गायखानायाव माने ओ लावजों लाव मिथियोना जोगोनार जोगोनाथजों सया जोगोनारदो सवाबिनदो मेलेम गारो
अ
उम
बेनि उनाव ओ औ औ जोंथिबो माने फाय एखेआनो
ए
बेनिफ्राय ओ मा होनो नोंथाङा खोथिया फोनायनि खान्थिखौ बा एसे फोरमायनो हागोन नामा? खोथिया खोथिया फोनाय खोथियाव मा मा
आं ओ खोथिया फोनायगोन ना माने खोथिया फोनायनि सिगांयै हाखौ बेसेबां दं इखो ओ गाव हिसाब लाग्रोनांगोन आरो ना।
औ
ओमफ्राय सोमना दोननांगोन
औ
सोमना दोननानै ओमफ्राय बेखौ ओ सोब साननैसो सोमना दोनबाय सोमना दोननानै
औ
ओमफ्राय इखो लाइ बिलाइ नङाबा थास' बिलाइबाबो जायो बेखौ हायाव दोननानै मोजाङै ओमफ्राय गाजा बेरहोनो थाखाय एखो खोबना दोननांगोन आरो ना
अ औ
ओमफ्राय गाजा बेरबाथाय बेखौनो लांनानै जायार हाखौ मोनहोना लानांगोन खोथिया फोनो थाखाय बेयाव सारनांगोन आरोना बिदि
बेनिफ्राय ओ जोंनाथ' समाबो जाबाय।
औ समा जाबाय नोंथां।
औ औ दे होनबा ना
ओं दे दे